हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों नोंथाङा?
आंनिखौ खोनाबाय ना?
हेलौ
औ खोनाबाय दा।
नोंथाङा खोनाहैदोंनाा खोनाहैयाखै आंनाव जेबो आवाज खोनाफैनो फैयाखै?
आंनिखौ मोजाङै खोनादों दा?
हेल'
आंनिखौ मोजाङै खोनायाखै नामा?
अके।
हा?
नेट आंनि प्रब्लेमना बेनोजों हेल' नोंथां?
औ खोनागासिनो आं।
औ।
खोनायाखै आंनिखौ?
आंनिखौ खोनायाखै नामा?
थाबायलै
हा?
फंसेबो खोनाफैथारासै नोंथांनिखौ?
हा?
आं खोनानो हादिया नोंथां?
आंथ' खोनागासिनो।
र' इयारफनखौ बर'न्निआं औ एबार खोनादों नामा नोंथां?
औ आं खोनादों।
हेल'
औ आं खोनाबाय।
हेल'- हेल'
खोनायाखै नामा?
अ खोनादिया माथो
हा?
बिदिब्ला नोंथां खोनादिया आं उनाव
उम रायलायनो खाबुखौ लाफिनगोन नोंथांजों बे समाव नेटनि आंखाल आं बेखौ हमदांनो हादों। खोनादोंबा नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नेटवार्कनि आंखाल जादों बेखायनो
औ दे
बेबायदि जों खोनालायनो मोनदिया
दे होमबा
जों उननि समाव नोंथांजों रायलायगोन औ नंगौ दे दे दे दे